औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा मा मावबाय दं दसे फ्रि दं नामा?
औ दं।
बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै मोनसे आयदा लाबोनानै मोनसे - सावरायथाय जिरायनो सानदों नोंथाङा आंखौ हेफाजाब होगोन दा।
औ होगोन नोंथां।
ओं होनबा आं नोंथांनाव। नै बेे सावरायथायनि आयदाखौ बुंफोरनो सानदों। दे दा बा गोदो। दाबा गोदो जों बर' हारिनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा इसे गुवारैनो बुंनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां‌।
होमबा नोंथाङा दा आरो गोदो बर' हारिया माबायदि माबोरै बेहाय माबोरै आयदाजों आबाद मावो माबोरै अ समाव मानो आबाद मावो आरो बे आबादखौ बबेयाव लांनानै मा खालामो बेबायदि ओ जाथायखौ गोदोनिफ्राय दिनैसिमहालागै एसे बुंनो बुंना होनायब्ला मोजां मोनगौमोन।
औ औ बुंगोन नोंथां। ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बर' हारिया आबाद मावनानैनो जाग्रा मोनसे हारि। आबाद होननानै बुङोब्ला जों बर' हारिनि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादखौनो जों नुनो मोनो। ओ माइ आबादजों लोगो से गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर मावनानै मैगं थाइगं आबाद मावनानै जों जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेनि गेजेरावनो गुबै होननानै बुङोब्ला जोंनि माइयानो गुबै आबाद। माइखौ जों गायोब्लासो ओंखामखौ मोनजायो बेबादि जोंनि बे बर' थासारि बर' हारिनि थासारियाहाय अ गासैबो बर' न'खरावनो जों आबाद माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो अ माइज्लिखौ नांग्रोगौ। ओ माइज्लिखौहाय जों माइज्लि होननानै बुङोब्ला खोथिया फोनो थाखाय लाखिनानै दोननाय माइखौनो जों माइज्लि होननानै बुङो बे माइज्लिखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो दैयावहाय बस्थाजों सो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। अ बेनि उनावहाय साननै बा सानथामनि उनावहाय बेखौ थिक ओ हाखरनिफ्राय अ थिखांनानै अ बस्टादनिफ्राय बेखौहाय बख'नानै एसे ओ लामस्रानानै दोननायखौ नुनो मोनो। जाहाथे मोजाङैनो गाजाया बेरो गाजा बेरब्लासो खोथियाया मोजाङै रज' गोन नालाय नोंथां अ बे खोथियाखौ फोननो था खाय जोंनो गिबियावनो हानि गोनांथि जायो बे हाखौहाय ओ ट्रेक्टर जों खननै खन थामैहाय मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय बेयाव मोजाङै दै सोनानै हाब्रु हा खालामनानै बेखौ फोनो थाखाय ओ थियारि खालामनाय जायो। बे खोथिखौ फुनो थाखाय जों माबा मोनसे सोमनानै ओ बोखांनानै दोननाय बे खोथिया ओ माइजलिखौहाय माबा मोनसे आइजेंआव लांनानै बेखौ फो फोस्रावनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावनो अ दानसे बा अ दानसे खावसेनि उनावहाय बेयो मोजाङैनो गोजौ जानायखौ जों नुनो मोनो खोथिया महरै बे खोथियाखौहाय जोंनो गायनो थाखाय खाय अ आखायाव फिसा फिसा आखा खालामनानै फुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय माइखौ गायनो थाख खाय जों दुब्लि फोथारखौ एवग्लुंनानै मोजाङै दैजों हा हाब्रु ब्रु मोजां खालामनानै लानाय खौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों अ बर' आइजोफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों आबाद मावनायखौ नुनो नो मोनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला माइया गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदिहाय ओ माइब्रा माइ माइसा माइ जोसा माइ अ माला गोबां गोबां मुंजों जों मिथिनानै मोनो माइ फोरनि मुंखौहाय आथिखालावथ' गोबां गुबुन गुबुन मुंनि गुबुन गुबुन ओ माइफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां रो गुबुन गुबुन मै गं थाइगंफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय कबि। अलकबि बान्दा कबि लेस्रा आलु बेफोर मैगंखौहाय जों गायनायखौ नुनो मोनो फाथो सबाय सिबिं गोबां रोखोमनि बर' आइ बर'फोराहाय आबाद मावनानै जायोमोन गोदोबो आरो दिनैसिमबो ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जों माइ आबादखौ। गुबैयै दैज्लां बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो सरासनस्रायै नाथाय गुबुन गुबुन ओ मानसिफोराहाय खायसे खायसे मानसिफोरा मेसें बोथ थोरावबो दै सोनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बे बर' हारियाव बा जोंनि आसामावहाय बांसिन बर' हारि थायो नालाय ओ जोंनि बे आसामावहाय बांसिनैनो अखाजोंसो माइखौ गायो बेनिखायनो जों माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव बांसिन नुनो मोनो ओ मेसें बोथोरावहाय बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जों बर'फो फोरा जाबोयो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारि फोरा आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों माइखौ जों गायखांनाय गायखांना गायनानै दोननोब्लाल' जाया बेखौहाय मोननाय समावहाय हानानै न'आव लांनानै बेखौ मोजाङै नानानै मोजाङै जावनानै। ओ बेखौहाय मिलावबा दिंख फोरावहाय सौनानै ओ माइरं हिसाबै जों दिहुननानै लायो बेनि उनाव। सो बेखौ ओंखाम महरै संनानै जानो हायो बेफोरबादिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। जोंहाय बर'फोरा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव। बे माइ गायनाय बा माइ गाय हानाय बि थिं बिथांखिखौ माबायि नुनो मोन्दों एसे फोरमायनानै हो नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदि बर' हारिया दिनै आबादखौनो गिबि। बि आबाद होननानै जों दिनै। नुनो मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो। ओनसोल लानानै जायगा लानानै गोबां आबादारियानो बर'नि। नि आबादारियानो। ओ माइसालि माइ गायग्रा माइल' गायालासिनो गुबुन गुब बुन आबादबो मावनाय जों नुदों जेरैहाय बैसागु।
दाननि सिगांनो
औ
फ्राउ ओ गोरान खेथि गोरान खेथियैनो ओ माइस ओ माइ गायनाय ओ सरि खोथ यै बे मा होनो। फाथो फाथो फोनाय जों नुनो मोनबोदों बेसर फोनाय जों नुनो मोन बोदों नुयो आरो खालामनायबो नुदों बेनि अनगायैबो बर'आ दिनै समजों खार। फानानै दैज्लां नङाब्लाबो। हानिफ्राय दै दिहुननानै फोथाराव। बर' आबाद मावनो आखायाव लादों बर' आबाद मावनायाव गोबारैनो। मुलि बायदिसिना सारनो गोनां जायो आरो। ओ बे सारनायखायनो बे सारनायखायनो बर' आ। आबादाव खेथिया मोजाङै जायो। ओ जों देग्लाय नुनायावथ' थामजिनि फ्राय नैजिबा। नैजिबानिफ्राय थामजि बा ब्रैजि कुन तेलाग लागै मनालागै जों बिगासेयाव जानाय नुदों। ओ बेबायदिनो बर'फोराबो आबादखौ गोदोनि बायदि दैज्लां आवल' मा वालासिनो दैज्लां नङाब्लाबो ओ बेबायदि खुबिदा खालामनानै आबाद मावनाय जों नुदों। लोगोसे माइ गायनायजों लोगोसे दैज्लांनि जानो गोनां ओ आबाद जेरैहाय भेन्दि, पटल ओ फान्थाव फानलु बायदिसिना बेबायदि खेथि मावनानै फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनदों। बेजों लोगो लोगोनो बर' खमाजा दिनै हबादारियाव बो मोननैसो जायगा लानो हादों होननानै आं सा नो आरो बर'नि गेजेरावबो गोबां मोजां आबादारि जों नुनो मोनो मोनबाय आरो सोमजिनायबो जों नुनो मोनदों। ओ बिनि लोगो लोगोनो जोङो बर' हारियाव बर' हारिनि गेजेराव आबादनि मावनायनि लोगोसे ना फिसिनायखौबो मोनसे आबाद हिसाबै दिनै ओ बर' हारिया लादों। आरो बेबायदि गोदोर गोदोर फख्रि बानायनानै गोबां गोबां ना फिसिनानै हांसो फिसिनानै अमा फिसिनानै हौवायानो जा हिनजावानो जा बर' हारिनि गेजेराव जों दिनै बेबायदि आबाद मावनायबो जों नुनो मोनदों। आबाद मावनाय होनोब्ला गायनाय फुनायखौल' जों सानबाल' जानाय नोङा। गय गायनाय, फानलौ गायनाय, नारिखल गायनाय, ओ लेसु बागान बानायनाय रबार्ट बागान बानायनाय बेफोरबो मोनसे मोनसे आबादारिनि ए आय दायावनो गोग्लैयो। बेबायदि खामानियावबो दिनै बर' समाजा ओ गावनि मुंखौ थिस'ननो हानाय बायदि जों जानाय नुदों आरो बेबायदिनो जौगालांथों। आरो जोंनिहाय जोंनिखै जाबायदि आबादारिफोरा दिनै ए एसे गोजौ ले बेल गोजौनि साइनटिफिकेल साइटिफिकेलि आबाद मावनो सोलोंदों। मानो होनोब्ला
औ।
उ नङाब्लाबो बर' माइ गायनानै बर' आबाद गायनानै दिनै ऐ ओ रां खामायनो हानाय जादों। आरो बेसरनि दिनाव बेसर फोनानै मुलि होनानै बेसराव मोजां फिथाइ जाहोनो थाखाय बेसर फुनानै बेसर गायनानै गावनो थावनि ओ बेसरनिफ्राय थाव बानायनानै गाव जानो हानाय बेब'स्था खालामनो ओ हानाय दिनै बर'नि समाजावबो ओंखारबाय बिनि बेखाय आं बर' समाजनि आबादारि फोरखौबो
इन फिउचार फोराव मोजाङै जालांनो हाथों होननानै आं गोबारै बिथांमोनखौबो धन्बाद होगोन आ बिनिखाय आं नोंथांखौबो दिनै बर' आब बर'नि गेजेराव आबादनि बिबुंथिखौ मोजाङै आंनि थाखाय सम होनोखाय आं नोंथांखौ गोबार गोबार ओ गोजोन्थों थाबाय मालाबा सम मोनब्ला नोंथांजों आरो खेबसे रायलाय बावगोन। गोजोन्थों नोंथां।